औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
अ आचसा नोंथां आं नोंनो दा फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा नोंजों ओ जों मानसि माहारिया थांनो थानो
औ।
औ आ नि सोमोन्दै दान्दिसे सम सावरायनो हागोन होननानै फन हरदोंमोन आं नोंथाङा समायनो हागोन ना?
हागोन हागोन आं दागां आंनि फैयैनो उदाङैनो दङ। नोंथां अब्ला नोंथां
आदसा औ जागोन दे नोंथां। दा जोङो सुबुं माहारिया थांना थानोबा जोङो साफ्रामबो गावनि देहाखौ जोङो एसे मोजाङै बा थाजिमै आ लाखि नांगौ नङाोमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोङो जोंनि देहाखौ जोङो माबोरै राफोद फ्रात फ्रुददि लाखिनो होनोबा बुङोबा जों गिबियावनो जोङो गावनि देहानि थाखाय जोङो फुङाव जों एक्सारसाइस खालामनांगोन नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो ओ फुं समाव ओ थाबाय थिंलाबायनाय बा जोङो खारथिंनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावनांगोन आरो फुङाव ओमफ्राय बेलासि समाव आरो लोगोसे जोङो माखासे गावनि देहानि बबे बुस्थु थुआ गाज्रि नैे जोङो साय खनानै जोङो माखासे जाग्रा आदारफोरखौबो जोङो बासिनानै जानांगोन आरो। जेरै जों गाज्रिनि साहा बुस्थु बुस्थखौ जोङो बाहायनो बा जोंनि ओ निसा बुस्थु बाहायबाथ' जों गोबाङानो मिथि खायो गावनि देहाखौ ओ नस्थ' दंस' खालामो होननानै नङा होमबा नोथां ओ बेफोरबायदिनो जोङो नांगौ रोखोमनिखौ जोङो ओ मोजां बुस्थुफोरखौ जों बासि होननानै जानो रोंनांगोन ओ जेरै फिथाइ सामथाइनि बेलायावबो जों मोजां बुस्थु बुस्थुखौ बासिना जानो रोंनांगोन दा बेफोरबायदि जागोन आरो दा औ नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे मिथियोबा दसे फोरमायलायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन मानो
औ दे थां दे बुंलाय औ।
नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
औ।
जायो नोंथां बेखौ रावबो दानानै होआ
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जोङो फुङावहाय थाब सिखारनांगौ ओ थाब ओंखाम जानांगौ आरो थाब उन्दुनांगौ बेयो बे मोनसे आरो दा आरो मा जोङो ओ बांसिनै मा माखासे जोंनि जिउ थांना थानायावहाय बांसिनै जोङो मा जानाय लोंनायाव जोङो माखासे गाज्रि बेसादफोरखौसो जायो। खौ होनो जोङो जौ ओ जौ जौआ मा मानसि जोंनि देहाखौ बिराद मा सिंजों खहा खालामो ओ नाथाय सायाव मा खहा खालामा। जौआ मा जौ लोङोबा मा मानसिया जस जायो इन्टारेस्ट मोनो बा खुसि जायो। दा बिनि अनगायै मा नोङो जौआबो मा ओ मोजांनि थाखायसो दिहुनदोंमोन मा माखासे समावहाय माथो एसे एसे लोंनांगौ जौखौ मानि बारा लोंबासो जोंनि देहा खहा जायो बा गाज्रि जायो दा जों मानसिफ्रा मानसि माहारियासो मा मानसि फ्रासो बाहायनो रोङाखै नांगौनि बारा लोंनानै मा ओरै देहाया गाज्रि जादों देहाखौ नस्थ' खालामदों। दा थिग बेबायदिनो मा जौआबो मा बुंनो थाङोबा मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामो नोंथां आरो बेनि अनगायै दङ जोंहा मा ओरैहाय जाग्रा जानायफोर नोंथाङासो नोंथाङानो एसे आ आगोलाव बुंलादों जाग्राफोरखौहाय मारै जों नांगौखिनिनिबो बारा जानो नाङा। गोबांथार बांद्राय बेदर जानो नाङा गोबांथार बेदर जायोबा मा जोंनि देहायाव माखासे ओरै लिभारफोर थायो बिसोरो मा हजम खालामदनो हाया जाय आरो डाइजेसना माने हजमाबो थिग जाया बेयाव मा जोंनि जाउनाव माखासे ओ बेराम सोमजियो आरोखि नोंथां मानि खस्थ' देहाया आरो जोंङो मा देहा देहाखौ बांद्राय एकस्रासाइस खालामाबा जोङो देहाखौ खस्थ' होआबा गोलोमदै गगार होआबा खेलाफोर गेलेयाबा मा जायो जोंनि देहाया ओ दुरबल जायो आरो बेराम आजारजों नारसिनजानो गोनां जायो बेनिखायनो मा जों हागौमानि मा देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो एक्सारसाइस खालामनांगोन बा जों खेला दुलाफोर गेलेनांगोन बा खारनांगोन थाबायनांगोन। जेरेखम जोङो गोरोमदै गहो माखासे जों जानाय आदारफ्रा मा माखासे जामुं जानाया बेयाव माखासे बेखौ बेक्टेरियाफ्रा गाज्रि बेसादफ्रा गोलोमदै जों गगारो बे जों जानायखिनिखौ जोंखौ गोलोमदैखौ हगारहोनो हानांगोन। अब्लासो जोङो मा जोंनि देहाया राफोद जागोन जुदि नोङो
ओ बे देहाखौ खस्थ' होनो हायाब्ला मा जागोन ओ बे आरामानो मा सानसे समाव सानसे बेलासि नोंखौ मोनसे गिदिर बेरामाव बा हाखराव गोलैनो हागौ बिदि अबस्थायाव थायो नोंथां। बेनिखायनो जोङो हागौमानि देहाखौ जोथ सोगानो थाखाय जोङो गोबांथार लोमजाब्ला साजाब्लाबो मा मुलि जानो नाङा। माखासे मु ओ गोबांथार मुलि जानायाबो मा मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामो किडनिफोरखौ डेमेज खालामो। आर पैेन किलार जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय बिराद गाज्रि बेखौ बांदाय जानो नाङा जायोब्ला मा जोंनि देहाया खस्थ' मोनो। जायनि जाहोनाव जोङो ओ बैसो जास्लाबै समावनो जोङो बेरामजों मोगा मोगि भुगिनांनो गोनां जायो नोंथां। जा हागौमानि जोङो ओ मोजां मैगं थाइगं जा अरगानिक न'आव बानायनाय मैगं थाइगं जानाया मोजां। आरो जोङो फुङाव सिखारनानै खामानि मावनांगौ बा जोङो ओरै खारलाबायनांगौ। दा बेफोरनि जोंनि थाखाय ओ जेबो नङा जोङो मावनो हायो बिदिखौ जों बयबो मानसिया मावनो हायो नाथाय मा जों माखासे आरामनि थाखाय जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन लुबैनानै जोङो जानायफोरखौ गोथावथाव गोथावसिन जानोसै नाथाय देहाखौ सानला ओ खामानिफोरखौ मावला बिद दियाव मा जोंनि देहाया गाज्रि जालाङो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ गामियारियाव जाय बांसिन सुबुंफोरा जिउ खुङो बा गामियारियाव थायो बे गामियाव थाग्रा सुबुंफोरनि देहाया राफोद गोरा जायो। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथां बिसोर मा गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा ओ फुङाव ओंखामखौबो थाब थाब जायो आरो बेदरखौबो मा ओ बांसिन बिदिनो नांगौ जखानि जायो बेदरखौ जाबाबो मा बेदरखौ गोबांथार जानायाव खहा गैया नाथाय मा नों बे गोबांथार जानायखौ नोङो बिनिखौ देहाखौ खस्थ' होफिननानै नों खि थेर लाखिननांगोन बा नों खामानि मावनांगोन थिग बेबायदिनो गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा मा खामानि मावो खो बिदिनो गेलेयो फोथाराव थाङो। बेदिजों मा बिदिजोंनो माने जानाय जानायनिजों माखासे ओ जानायनि गोलोमदैफ्रा मा बेयावनो गगारजोबो आरोखि ना नोंथां बे टाइ खामानि मावनायनि थाखायनो मा गामिनि मानसिया राफोद जायो आरो थाब उन्दुयो थाब सिखारो बिनि थाखाय राफोद जायो। ना बेराम आजार गैयै बांसिन सुबुं होननानै बुङोब्ला गामियारियाव थाग्राफ्रा आरो टाउन सोहोराव थाग्रा सुबुंफ्रा मा ओ बिदिनो थाब बोलोफ्राबो खम जायो बा नोङो नोरजिया जायो एसे। दा बिसोरो गामियाव थाग्रा मानसिजों रुजु जाया गामियाव थाग्रा मानसिफ्रा ओरै साइकेल सालायनो हायोबा बिसोर साइकेल सालायनो हाया। आबाद फोथाराव ओंखारनो हायोबा बिसोर आबाद फोथाराव ओंखारनो हाया बेबायदिनो अनेक फाराग दं आरोखि नोंथां दा बुंनो थाङो ब्ला देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बा देहाखौ बांसिन गोग्गो हाबना लाखिग्रा सुबुंफोरा गामि एरियायाव थायो आंनि नुनायाव नोंथां। अब्ला नोंथांनि बेलायाव बा नोंथाङा ओ गामियारियाव थाग्रा सुबुंफोरनि देहाखौ गोग्गो लाखिनाय आरो गामि ओ टाउनाव थाग्रा माखासे सुबुंफोर देहाया गोग्गो लाखिनाय बिनि सायाव एसे बेनि फारागथिखौ बुंना होदो नोंथां दे।
नोंथां ओ दा जोंनि आं नुनायावबो बिब्दिनो नोंथाङा जा बुंदों। बेयो सैथोआनो। ओ जोङो गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो ओ बिसिनि देहा देहाफोरखौ जोङो ओ माबाखौ नुयो स्राद स्रिद राफोदखौनो नुयो जोङो मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ गामियाव थायोबा जोङो माखासे अर्गानिक माखासे हासारनि हासार होयो जोङो माखासे औ ओ मैगं थाइगंखौ मोनजायो आरोखि आरो बेल' नङा जो जा नाय लोंनायखौबो जोङो ओ नांगौ बायदि मोजांखौनो मोनजायो लोगोसे ओ गामि एरियानि मानसिफोरा माने ओ गोबां खामानि मावो आरो। ओद जेरै जो गामि ए माखासे आबाद बायदिसिना बा नोङो बिदिनो गोरा खामानिफोर खु गामि एरियायाव थाग्रा मानसिफोरा मावो आरो दा नोङो टाउननि मान सिफोरखौ जोङो नायोब्ला बिसोरो माने बिदि गोरा खामानि मावा। मा मानो होनबा बिसोरो ओ गावसिनि मजांखौल' नायो माने बिसोरो गावसोरनि देहाखौ नाया बिसोर माने। ओ गावसोरनि सायावल' मोजां जानायखौल' लुगैयो आरो बिसोर। थु ओ इसगरनि देहा मोद मोदोमादि मा बायदि जालांदों बिसोर बेखौ साना आरो जास्ट गावसोर स्टेडार्ड थानांग बा गावसोरो मोजाङै जानाय लोंनाय मोनजानांगौ बेल' आरो‌। खिन्थु बिसोरो मोजां बुस्थुखौ जायो खिन्थु बिसोरो मोजां बुस्थुखौ जाना मा जानो बिसोरो माखासे अर्गानिक बा हासार होनाय ओ मैगं थाइगंखौसो बिसोरो मोनजायो आरोखि। खोनादों नोंथां औ दा आं नुनायावबो बिदिनो दा टाउनाव थाग्राफोरा बा बांसिना ओ सायाव जों स्टेन्डार्ड नुगोन खिन्थ थु बिसिनि ओ देहा मोदोम बिसोरनि गावसोरनि मोदोम देहाफोरखौ फ्राद फ्रिद लाखिनायाव बिस सिरनाव माखासे ओ एसे दुरबला दङ आरो बिसोरनाव। मानो होनोबा ओ गामि एरियानि ओ माखासे सुबुंफोरजों ओ बिसोरो हाया जेरै नों थांङानो बुंखाबाय ओ जोंनि गामि एरियानि मानसिफोरा बबेबा जायगाफ्राव थांनोबाबो ओ गोबां गोजान गोजान जायगायाव सेइक केल मारिनानै थाङो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों खाना थांनाय माने बियो मोनसे एक्सपिरियेन्स जालांनाय गावनि देहाखौ माने ओ गोलोमदै हगारहोनानै बि गावनि मोदोमफ्रा फ्रा फ्रिद जालाङो आरोखि। दा जोङो टाउन सहराव नुयो ओ बबबा मोनसे थांनोबाबो मानो होनबा बिसोरो ओ गारि सिङाव जेनान थाङो ओ एसि जायो बिसोरो थिग बैफोरनि थाखायनो माने ओ गामि एरियायाव थाग्राफोरना ओ देहाफोरा थिगैनो थायो मोजाङानो जायो। खिन्थु टाउन सहराव थाग्राफोरनि देहाया बेफोरनि थाखाय आं एसे दुरबल जानायखौ नुयो आरो। नोंथां ओ दा नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा गामि एरियानि थाग्रानि देहाफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिबाय जोंना समाबो आंखाल नोंथां। नोंथाङा आंनो बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय गोबां रोजा रोजा थाबाय बाथाव नोंथांनिसिम ओ औ दे होनोमबा न औ दे दे। औ दे नोंथां दे। औ जागोन दे।